नोंथां
हेलौ
औ खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों
औ औ दा बिदिब्ला जोङो ओ जोंनि बर'फोरनि गायनाय फुनाय बेनि सोमोन्दैनो एसे सावरायनि नामा
औ सावरायजायो नोंथां
औ औ बिदिब्ला आङो गायनाय फुनायनि सायाव एसे फोरमायनानै होग्रोनि नामा गिबियावनो
औ नोंथां
औ औ दा जोङो ओ बर'नि गायनाय फुनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा बर'फोरा ओ मिथिंगाजों सोमोन्दो थानाय ओ मोनसे हारिमु जाय आबादजों थोंजोङै सोमोन्दो दङ आरो जायहा माने जोंनि गुबै खामानि मावनानै जानाय खामानियानो जाहैबाय ओ आबाद थ' जों आबादनि बेलायाव बुंनो थाङोब्लाथाय आबादखौ जोङो गुबै आबादानो जाहैबाय जोंनिया माइ माइजों लोगोसे जों ओ मेसें बोथोराव गुबुन गुबुन आ बादबो मावो आरो ओ बेफोरजोंनो जोङो ओ माइ आबाद माइयावबो गोबां रोखोमनि माइ दङ आरो बेफोरखौबो जों गायनाय जायो ओ थ' ओ बेनि सोमोन्दै आं एसे ओ बुंनानै होनो सानदों जों हा माइ माइगाय माइ आबादखौ जोङो ओ बैसागो दाननि जोबथि बा बैसागो दाननि गेजेर समनिफ्रायनो खोथियाखौ फोनाय जायो आरो बेनिफ्राय उम जेब्ला खोथियाया रायो ओ से खाव बे दान उनावहाय जेब्ला खोथिया रायो अब्ला जोङो बैसागो जेथो आसार सावन भाद्र' बा आसिन काति बेफोरसिमहालागे गायनायखौ नुनो मोनो गोदोहाय काति दानसिम गायनाय नुनो मोनोमोन नाथाय दा ओ जोंहा गोदान मुगानि आदब बांसिनहै सोलियो जेरैहाय ट्रेक्टर बेफोरजों हालेवनानै जोङो सानसेयावनो ओ जि बिघानि जिबिघा हालेवनो हायो बेखायनो ओ जोंहा गायनायाबो ग्लामैनो थाङो आरो थाबैनो बेखायनो जों एसे थाबैनो गायखांनायखौ नुनो मोनो थह आं नोंथांनि ओनसोलावबो माबायदिहाय गायनाय फुनाय सोलियो बेखौ एसे होम फोरमायनो थाखाय खावलायबाय
जोङो गिबियै माइ आबादखौनो जोङो बर'नि थांना थानायनि गुबै राहा होननानै बुंनो हायो
नंगौ
सिनानो आसाम ओनसोल बा बर' बेफोरनि ओनसोलाव बांसिनानो गुबैयै जोङो आबाद बा माइ गायनायखौनो गुबै राहा होननानै मिथिखायो सिगांनिफ्रायनो आरो दासिमावबो जोङो माइ आबाद गायनायखौ जोङो रावबो गाराखै बा इयुनावबो गारलांनाय नङा थिक बेबादिनो ओनसोल लायै ओनसोल बा गामि गामि बेफोर माइ गायनायनि दान बा माखासे मा रोखोम खालामबोदों बेफोरबो गुबुन गुबुन जानो हमलांबाय बेबायदिनो जोङो गुबैयै माइ गायनो थाखाय माइ गायनो थाख थाखाय जोलै माइ बेगर बेगरनि गोनांथि जायो। जेब्ला जोङो हाया बै जोलै बेगरखौ खुबै जानाय जायो। गु खुबै जानायसिम जायो। औ अब्ला जोङो खुबैयो खोथ माइ बेगरखौ। अब्ला से दान खावसे जेनबा बिदिनो बिदि आरोबा नै दान बेनि उनाव जेब्ला खोथिया फुजा होनाय जायो। अब्ला बेनिफ्रायनो जों माइखौ गायो। माइ गायनायावबो गोबां रोखोमनि फोरबो बा नेमखान्थिफोर दङ।
औ दङ ओरैनो
गसा लानाय बाख्रि गायसननाय नांगोल जां हा ओंखाम गोरलै जानाय आग्लायनाय कार्तिक फोरबो बैफोर गोबां रोखोमनि नेमखान्थिफोरखौ जोङो बर'फोरनि गेजेराव नुबोयो बेजों लोगोसेनो बै बेफोरबायदि माइ गायनाया मोजाङैनो मोजां जोबलाङो बा जाफुंलाङो। आरो जेब्ला माइ गायखाङो अब अब्ला बेजों लोगोसे बे माइजोंनो मोनगोन जे माइ गायनानै मोननाय माइ फिथाइ बैफोरखौनो जोङो सावनानै मागोआव फिथा सौरायाइ जायो। बेफोरनिफ्रायनो माइ गायनायनि माखासे नेमखान्थिफोरा जोबनानै थाङो।
औ नंगौ
माखासे फोरबो नेमखान्थि जेरै गसा लानाय बेफोरो ओनसोल लायै ओनसोल गुबुन गुबुन जों नुनो मोनो। गसा लानायखौ न'खरनि गाहाय आइजोआ गिबि सान जे दिनखालि माइ गायजेनगोन अब्ला
औ औ
गय फाथै खुन
आगोर बाथि बा दधुुब बेफोरखौ लानानै सा सानजा आलि खनायाव बेैफोरखौ नखरनि गाहाया जाहाथे बे जाहाथे माइफोरा मोजाङै मोजां जालाङो एम्फौ एनला जाया बेैफोर खौ गोसोआव साननानै बा बुंफोरनानै इसोरनिसिम आर'ज गाबनानै गिबि सिम माइ गायनायखौ जों नुनो मोनो। बेखौनो गसा लानानै बुङो बेजों लोगोसेनो आरो जेब्ला माइ गायखाङो अब्ला बाख्रि गायसननाय जोबथि दुब्लियाव बा दब्लयाव बे बाख्रि गायनायखौ खालामनाय खौ नुनो मोनो आरो बेनि उनाव नांगोल जांख्रा नांगोल जांख्रायाव जाय जायफोर माइ गायबोदों बा गोबां खस्थ' मोनबाय बैफोरखौ बावनानै गावजों गाव र जालायनाय बा ओंखाम बोथिसे जानाय बेजों लोगोसे गावजों गाव हाब फुरु फुनायनाय बेफोरखौ नुबोयो बेफोरनि उनावबो माखासे नेमखान्थिफोर दङ जेरै कार्तिक लायनाय औ कार्तिक सावनाय बैयावबो न'खरनि गाहाय आइजोआ थाइगिर गांखंआव
औ थाइगिर औ
आलारि बाथ जिबायदि दुब्लि गेजेराव जों सावहैनायखौ नुयो आरो बेजों लोगोसेनो औवा गनसि लांफायो औवा गनसिजों माइ बिजौ बिजौआव आराम लासैयै बुस्रोद बोनायखौ नुनो मोनो जाहाथे एम्फौ एनला दा जाथों माइया मोजां जाथों बैफोरनि थाखायनो बेफोर नेमखान्थिखौ बाहायो बेजों लोगोसेनो जोबथारनाय जेब्ला माइखौ हानोसै अब्ला गसाद सरि आग्लायनाय बेयो जेब्ला बाख्रिफोरखौ लिर लिरस्रां फोसाबनानै नखरनि गाहायानो बे गस आगखौ लायो आरो जेब्ला आग लायो। फुं समाव दुगैस्रां लोबस्रां थांनानै नखरनि आइजोआ सा सानजा खना बेफोरनि माबा मोनसे माइ मुथासे लाबोनानै रावजोंबो रायज्लायबोआ जासे लामा सामायाव बे आगखौ लाबोयो आरो। बेजों लोगोसे बिदिनो आरो ओंखाम गोरलै जानाय बेबायदिनो गोबां
ओ बे माइ गायनायनि सोमोन्दैनो एसे आंबो बुंथिनो सानो दा जोंहा माइ गायनाय होननानै बुङोब्ला माइआथ' गोबां रोखोमनि थायो नालाय जोङो ओनसोलानो ओनसोल मानि ओ मोनसे माइखौनो बा मोनसे मुंनि माइखौनो जों गायबाय थानायबो जाया ओ जेरैहाय मोनसे माइनोबा जाबाय थाया मोनसे हायाव बेखायनो जों सोलाय सोलाय गायो जेरै माइफोरनि मुंफोरखौनोबा एसे बुंनो सानो आरो गोदोनि दिनावहाय जोंङो ओ थेंग्राय बा आसु माइसा बेफोरबायदि माइब्रा बेफोरखौ गायनाय जायोमोन आरो जोङो ओ थोंजोङै बुंनो थाङोब्ला जे मागो दानाव जे फिथा सौराइ सौनानै जायो बे ओ माइरंआनो जाहैबाय जोंहा माइब्रा माइनिफ्राय जायो जेराव जोङो गसा लानाय हाबाफारि बे नेमखान्थिखौ जोङो बे माइब्रा माइ गायनाय सानावनो फालिनाय जायो आरो जोंनि ओनसोलावहाय जेरै ओ जों माइखौ थ' माइनावनि माबा होननानै फोथायनाय जायो नालाय मायनावनि मुङाव दोनो जोङो थ जोङो मायनावनि मुङैनो बे गसा लानाय दिनावहाय जाहाथे आइ माइनावनि सेराव जों एसे बावथाय बावनानै थास' बिफां गायनानै फा खुन फाथै जरा गय जरा बिदि होनानै धुप धुना सावनानै ओ जोङो आइ माइनावनि सेराव आर'ज गाबनानै जाहाथे जोंनि माइ दै एम्फौ एनला जेबो दाजालांथों बेफोरबायदि मोनसे ओ आसा लानानै जोङो बे बावथायखौ होनाय जायो आरो बेजों लोगोसे जोंहा बे सानावहाय मोजां बार लानानै बेखौ फालिनाय जायो बा गायनाय जायो गिबि खेब माइसा माइब्रा गायनाय माइसा गायनाय होननानै बुङो बे ओ सानाव जोङो बाउथायखौ बाउखांनानै जा नखरनि आइजो बे आइजोआ गिबि खेबनि थाखाय आगसि आखाइजों बिमा माइनावनि मुङाव माने गसाब्रै गसाबा बिदिहाय सिरियालै माइखौ गायलांनाय जायो आरो बेनिफ्राय बेनि उनावनो जागायनानै गासैबो गायो आरो। दा बेफोर ओ नेमखान्थिया थांखांनायनि उनावबो बेफोरबायदिनो जोंहा माइखौ गासैबो ओनसोल नाङैनो गामिनि जों जिहेथु गामियारि थागिबि हिसाबै जोंहा बर' माहारिफोरा थ' जों गासैबो हेफाजाब होलायलायनानै गामिनि मादैमोन आबैमोन बेफोरबायदि आयंमोन बिमा माहारिफोरा बा सिख्लाफोरा ज जयैनो बेबो बिनियाव बेबो बिनि नखराव बेफोरबायदि माइफोरखौ गायलायनानै होनाय जायो आरो ज जयैनो थ बेबायदिनो बिनि नखरावबो गुबुननि नखरावबो गायखांनायनि उनावहाय जोङो बे हाल जांख्रा जिहेथु जोबथि माइ गायनाय बेफोरबायदि खान्थिखौ फालिनाय जायो। बे हाल जांख्रायाव जों गासैनिबो नखराव गायखांनानै बा जायनि नखराव जोबथि माइ गायगोन बे दिनावनो जों हाल जां जांख्रा होननानै बुङो आरो बे हाल जांख्रा दिनावहाय जोङो गोबां जामुं जानाय जायो। जेरै ओ गायखां लोंखां बे जोंनि ओ बावलांथो बा जों एफा खस्थ मावबोबायबा आबाद मावनायाव बेफोर खस्थया गोमालांथों होननानै जों एसे जेरै जि आइ टेग मोननाय जौ बिदैफोर बा बिदिनो बायदिसिना जामुं खान्थाल बे समावथ खान्थालबो जाजायो नालाय खान्थाल थायजौ बेफोरबायदि खाजाजों लोगोसे बेदर लानानै जोङो उम बे होनायावहाय बा
नोंथांनि रायलायनायखौ मोजां खोनायाखै।
बाख्रि गायो। गायनानैहाय माने नखरनि ओ जा आइजो बिखौ सि गोथार लानानैखौ बावहाय बे ओ इसे माइ गसासे लानानै हाब्रुजों सोराव बा बिदिफोराव जोङो खरयाव रुजुननानै मायनावखौ मा होआसै न फारसे लाबोनायखौ नुयो। आरो औ नखरनि जे माइ बाख्रि बेनि दरजायावहाय बा इसिङाव जों मायनावनि मुङाव हाखौ लिरनाय जायो आरो दुब्लिनि फोथारनि हा लाबोनानै बेखिनिजोंनो जोङो ओ हाबाफारिखौ फोजोबनाय जायो।
लोगोसेनो जोङो माइखौ गुबैयै मोननै रोखोमनि गायनाय नुनो मोनो। जेरै खासिया गायनाय बेखौबो जों नुनो मोनो। खा खासिया गायनाय होनना बुङोब्ला जोङो जेरै माइखौ गिबियावनो गायग्रोबाय आरो जेब्ला बे माइआ फुजाथाव जायो अब्ला बेखौ फुफिननानै बेफोर बेखौनो गायफिननाय जायो। बेखौनो जोङो खासिया गायनाय होनना बुङो। बेबादिनो गोबां माखासे रोखोमफोर दंबावो जेरै गुबुन मोनसे रोखोमै दंबावो। अब्ला समाबो जाबाय नोंथां। नोंथां
औ औ नंगौ नंगौ दे बिदिब्ला बेयावनो फोजोबथनोसै।
औ